ओ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ फ्रियैनो।
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ।
ओ। ओ नोंथाङा बिदिब्ला ओ बेखार जेंनानि सायाव ओ माबाफोर बुंनो हागोन नामा? ओ बेखार जेंनाया जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
ओ एसे नोंथाङा एसे फोरमायनो होगोरदो नामा?
ओ बेखार जेंना होननानै बुङोब्ला ओ बेखार जेंना होननानै बुङोब्लाथ नोंथां जोंहा ओ फरायनाय फरायनाय गैयाब्लानो जे फरायनायनि अनगायैबो जों बेखारै थानो हा थानो हाथावना ना फरायबाय थानायाल जोंहा बेखार नङै बिनि सा सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा गावनि मोनदांथिजों? बेलायाव खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ। औ।
औ। मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ।
ओ नोंथाङा बेखार जेंनानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ।
ओ बेखार जेंना होनोब्लाथ नोंथां होननाय बदिनो जेरै फरायालासिनो थानानै जिहेथु ओ ओरैनो खामानि मावालासिनो थानाय बेफोरखौ ओरैनो बेखार जेंना होनो। आरो फरायनाया फराय सुबुंफोरा माने गोबां दङ जोंनि ओ ओनसोल एबा जोंनि माबाफोरावहाय खाथि खालायाव बेबादिनो ओ गोबां माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां माने बिदिनो बेखार जेंनायाव ओरैनो ओ हाबसोनानै दङ बे बोरै बेखार जायो होनोब्ला ब्ला ओ ओ बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला एबा लाइमोनफोरा जेरै मबाइल फन बाहायनानै ओ बेबायदिनो बानाय एबा फरायनो बानाय गोबां माने बे बिदिनो गाज्रि हुदाफोरावहाय निसा हुदाफोराव हाबनानै थानाय बेफोरावहाय ओरैनो ओ बेखार जेंना जानानै दं आरोना नोंथां। जों नुनो मोननाया बेनो गोबां माने सुबुं माहारिफ्रा बेबादिनो ओ लोंनाय जानाय गोबां निसाफोरखौ बाहायनानै ओ जेरै स्कुल कलेज बेफोराव गारनानै ओरैनो बे खारै थानायखौ जों नुनो मोनो ओ मा सोर ओ जों ओ जों नुनो मोननाया जोंनि ओनसोलावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो बे ओ गाज्रि हुदाफोर खौहाय सोलोंनानै एबा ओ मावनानै ओ बेनिफ्रायनो बिसोरो ओरैनो स्कुल कलेज एबा बेफोराव थाङा लासिनो ओरैनो बेखार जानानै थानाय बेफोरखौनो ओ बुङो आरोना नोंथां गोबां आरो बेबायदिनो गोदोहायथ' बेबायदिनो ओ स्कुल कलेज गैयामोन ओरैनो
अ
थायोमोन फरायालासिनो बिबादिनो खामानि मावलाबायनाय एबा बिदिनो मोसौ गुंलाबायनाय बेफोरबायदिनो मावोमोन आरो गोदोहाय आरो दानि सुबुंफ्रा गोबां उम बेबादिनो फरायदोंब्लाबो ओरैनो बेखारै थानानै न'आव उन्दुसोनानै थानानै जिथु खामानि मावालासिनो थानानै ओरैनो माने दंगासिनो आरो। ओ गोबां माने सुबुंफोरा फरायो दानिया फरायनाया ओ होमबाबो माने फरायखांनायनि उनाव माने जेबो मावालासिनो थायो। माने बिबायदिनो गिदिर गिदिर फरायखांनायनि उनावहाय ओरैनो बेखार जों थानायखौ जों नुनो मोनो।
ओं
जों माने बेफोरखौ जों बेखार थायोब्ला जोंनि जिउआवनो जोंहा खहा जागोन जोंनि उननि फिउसारखौ जों सानालासिनो ओ सुबुं माहारिफ्रा एबा लाइमोनफ्रा बिबादिनो बेखारै थायो गावनि खामानिफोरखौ जों मावनांगौखौ जों मावालासिनो जों थायो जेरै जों बे खार होनोब्ला गोबां माने ओ जोङो मबाइलफ्रावहाय जोङो हाबसोनानै थायो जोङो। बेबादिनो ओ जोङो स्कुल कलेज थांनांगौ समावहाय बेबायदिनो जोङो मबाइलफ्रावहाय गेम गेलेनानै गोबां बेबायदिनो जोङो इन्स्टाग्राम फेसबुक नायनानै जों बेखारै जों थानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव नोंथां आरो गोबां बेबायदिनो सुबुंफोरा बे मबाइल फन ओंखारनायनिफ्रायनो एबा मोजाङै इउस खालामनो रोङिनिफ्रायनो बेबायदिनो बेखार जानानै थालांबाय गोबां बिबादिनो निसा लानानै गोबां ओ गाज्रि बुस्थ थुफोर हुदाफोरखौ बाहायनानैफायनो गोबां माने फोरा एबा लाइमोनफोरा बेखार जालांनो हमबाय। जों बेफोरखौ जों होबथायोब्ला जोंनि थाखायनो जों उननि फिउसारनि थाखायनो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ना नोंथां ओ नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव।
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय जे ओ बेखार जेंना होनोब्ला जे ओ फरायनायखौ गारनानै ओ उन्दुसोनानै थानाय मबाइल नायनाय बेखार ओरैनो गावखौनो फ्रियाव हगारसारनाय। नोंगौ बेखार जेंना होनोबाथ' जोङो बै बेफोरबायदिखौनो बुङो जे फरायनायखौ गारनानै ओरैनो आबां जाबां जेबो खामानि मावालासिनो थानाय आंनि मिथिनाया आरो आंनि नुनायाव दानि गोदान मुगायावहाय जों बेखार जेंनाखौ माने बैफोरबायाददि मानसिखौनो बांसिन नारसिननाय जायो जे जायहा
साख्रि बाख्रि गैया जायहा फरायनानै बा फरायनानै जब मोनाखै बा साख्रि बाख्रि मोनाखै बेफोरबायदिखौनो माने बे खार जेंनायाव गोगलैना थानायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफा मानसिफ्रा आंनि बेलायाव आङो नुयो जे बेखार जेंनाया ब बेफोरबायदि बे बेखार जेंनाया बिदिखौ बुङा जे जोङो रांखावरिनि बेलायावथ' बयबो सुबुंफ्रानो जे साख्रि बा जब जब मोनसानदि बिसिमखौथ' फरायै फरायसिनबाय थानो हाया नङा होमबा नोंथां जोङो फरायनायनि अनगायैबो जोङो माबा मोनसे दखान बा गलादार बा ओ मैगं थाइगंनि बिजनेस मैगं थाइगंनि आबाद आरो बायदिसिना जिब जुनारनि अमा दाउनि माखासे बा बिजनेस खुलिनानैबो जोङो जिउखौ दैदेनलांनो हायो जेरै जोङो दा जोंहा बानलु बानलु गायोबा जोंहा गोबां गोबां मुलाम्फा बुंनो थाङोब्ला जे साख्रि बा जबनिख्रुइ जोंहा बिजनेसावसो जिनिसा जुदि मोजां सोलियोबाबा साख्रि बाख्रिनिफ्राय जोंहा बिजनेसावसो बांसिन मुलाम्फा दं आरो
औ
जोङो नाथाय बेखार जेंनाखौ जोंहा बांसिनानो बैफोरबायदि मानसिखौसो बुङो जाय फरायलासिनो थानानै जेबो न'खरनि खामानियाव हेल्प होयो बिमा बिफानावहाय ओ रांखावरि बिनानै गावखौनो उराय होनोनाय बा जेबो खामानियाव गैयि बेफोरबायदि सुबुंखौसो बेखार बुङो जे फरायनाय गैयाब्लानो बा साख्रि बाख्रि गैयाब्लानो जेबो सुबुङा बेखारबो नङा मानो होनोबा जोङो फरायनाय गैयाबाबो जोङो बाव एक्सट्रायै बिजनेस मावाब्लाबो जोङो न'खरावहाय बिमा बिफा बा न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों माखासे खामानिखौ जोङो लोगो जानानै मावोबा निसय बेै खामानिया दावगागोन बेफोरबायदि खामानियाव जों हेल्प होनो हायो आरो मानसि मानसि बा सुबुं माहारियाथ' जे फरायबाल' बा साख्रि बाख्रि मावबा मावबा मावनानैल' जोङो जाफुंसार जानो हा हागौ हागौ बे नङा जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनानै बा गोबां जिब जुनार फार्म खुलिनानै जोङो दावगासार जानो हायो आरो जोङो गय फा गय फाननानैबो बा आरो गय खावनानै बा साहा दखान आरि बेफोरबायदि फाननानैबो जोङो माने सानसे समावहाय जोङो गावखौनो दैदेनलांनो हानाय जानानै फैयो आरो जोंहा अब्लाबो जों ओ फरायनाय बा साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि मावनाय सुबुंफोरनि रेसपेक्ट बा सनमाना आलादा आरो माने बैफोरबायदि सुबुंखौ जोङो माने ओ गिदिर लेभेलाव बा गिदिर मान सनमान लेभेलाव नायनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने ओ जोंहा बिजनेस लेभेल माने ओ मैगं थाइगं गायनाय बा आबाद मावनाय माखासे दखानफोर होनाय बेफोरबायदि सुबुंआव गोबां मुलाम्फा रांखावरिखौ मोनो अब्लाबो माने बैफोरबायदि सुबुंखौ माने खम बेसेननि माने जेबो मान सनमान गैयै माने खम नोजोरबा समान सनमाननि नोजोरजों नायनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने साख्रि बाख्रि थानाय सुबुंनिख्रुय जोङो रुजुनानै नायोब्ला बा थोंजोङै मोजां बिजिरनानै नायोब्ला माने साख्रि बाख्रिनिफ्राय बैफोरबायदि आबाद बा दखान गलादार बेैफोरबायदि सुबुंनि बिजनेसा मोजां सलियोब्ला बैसोर बायदि सुबुंनि रां आरजिनायासो बांसिन बेसेनाव दावगाहोयो आरो
नंगौ नोथां थारैनो
जों दानि लाइमोनफ्रा जे फरायनायजों लोगोसे जे फरायनायाथ' जोंहा थांबाय फैबाय माने बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां टाइम दंबावो बेफोरबायदि टाइमखौ जोङो ओरैनो बेखारै बा नस्थ'यै गारालासिनो माने माखासे आबादफोर मावनो हायो ज' साब्रै साबा लोगो नांनानै बानलुनि आबाद बिदिनो गोबां गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो आरो जों माने फरायनायावथ' जोंहा सानसे गाहाम फरायसालि बा कलेजफ्राव थांनायावथ' बिदि सम थाङा बे माखासे समखौ जोङो बासायनानै माखासे जोङो गाज्रि हुदा बा गाज्रि खामानियाव गारालासिनोबा ओरैनो थायालासिनो माने जोङो माखासे आबादफोर मावो ब्ला माने गाव गाव गावनि थाखायनो एसे हेल्प जानानै फैयो आरो
औ
नंगौ नोंथां
औ नंगौ अब्ला नोंथां नोंथांजों बेखार जेंनानि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै
दे